हेलौ नोंथां।
औ नोंथां खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां खोनादों।
औ।
ओ खुलुमबाय नोंथां औ ओमफाय नोंथाङा दायो मा खालामगासिनो दं?
आंथ' नोंथां ओरैनो दंथ'यो दा।
औ ओमफाय नोंथांजों माखासे खोथानि सायावसो बा बाथ्रानि सायाव सावरायनो सानदोंमोन नोंथां सावरायजागोन ना?
औ सावरायजागोन दे नोंथां।
अब्ला नोंथां जे जोंनि देहा बा सावस्रिखौ जों माबोरै साखोन सिखोन लाखिनांगौ? बेनि सायाव नोंथाङा आंनो एसे फोरमायथिना होनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां दा जोंनि ओ सावस्रि बा जोंनि देहाखौ गोग्गो लाखिनो थाखाय जोङो ओ गोबां खामानि बा बियाम बा खारनाय बेफोरबायदि हुदाखौ खालामनाया मोजां आरो। जेरैहाय बुङोबा जोङो ओ गोग्गो देहा लाखिनो थाखाय जोङो खारनाय खारनाय बा बियामा जोंनो थाथारनांगौ जोङो सानसेयाव नै किल'मिटार बा थाम किल'मिटारखौ जों खारथारनांगौ बेबायदिनो खारनाय हुदा थायोबाथाय जोंहा देहाया ओ फ्रात फ्रिद आरो गोग्गो जायो आरो जोङो बियामनि गेजेरजों जोङो माखासे ओ जोंनि देहानि जा ओ आखाइ आथिंनि बा मोदोमनि बेफोरो ओ समानथिखौ लाखियो आरो बियामा। आरो फारसेथिं बुंनो थाङोबा जोंहा गोग्गो दै लोंनो नांगौ गोग्गो दै बुङोबा जोंहा जोङो फिल्टारनि दैखौ लोंनो नांगौ जानला मोनानला जों जेराव मेराव मोननाय दंखलनि दै बेबायदिनो दैमानि बायदिसिनानि दैखौ जों लोंनो नाङा बेयाव माखासे नुस नुस हायै जिबसा बायदिसिना बेफोरबायदि थायो। हायोबा जों गोग्गो दै खौ जोङो फुदुंनानै लोङो ब्ला मोजां जायो। फुदुंबाथाय माखासे नु-नुनो मोनि ओ जिबसाफोरा थैयो आरो जों बेखौ लोंनायाव बेबायदि फुदुंना लोङोब्ला जोंनि देहायाव जेबो गाज्रि बेबायदि खैफोद खैफोद गोनां बेमारफोर सोमजिया आरो बेबायदिनो गोग्गो देहा लाखिनो थाखाय नोंथां जोंहा गोबां खामानि बे बेफोरबायदिनो जेरैहाय गेलेनाय हुदाफ्रा थानांगौ जेरैहाय फुटबल गेलेनाय बुलुर गेलेनाय बेबायदिनो क्रिक क्रिकेट बेबायदिनो गोबां खेला दङ जोंहा बेफोर बेफोरबायायदियाव बाहागो लानांगौ बा गेलेनांगौ आरो बेनि बादैबो जोंहा मोजां खायद' जानो नांगौ जेरैहाय बुंनो थाङोबा दानि मुगायावथ' गोबां मैगं थाइगं जाग्रा मुवा बेसादफ्रानो जोंना गोबाङानो मुलिनिफ्राय दिहुननाय जायो नोंथां बेनि थाखायनो जोंहा दा बे बेफोरबायायदि मुलिनि बेसादखौ बाराद्राय जायालासिनो बा खम खालामना जानायखौ खम खालामनानै जोङो मोजां अरिजिनेल बा मोजां अर्गेनिक बुस्थुफोरखौ जानो नाजानांगौ आरो दा जेरैहाय बुंनो थाङोब्ला दानि बाजारफोराव ओंखारनाय मोनफ्रोमबो मैगंफोरानो मुलिजों दिखांनानै बा मुलिजों मुलि बाहायनानै मावनाय गासैबो मैगंफोरानो जायो होननानै बुंजायो मानो होनबा जोंनि गामि सिं जायगानि हाथाय बा बाजारफोरावल'सो बा सकफोरावल'सो जोङो गोग्गो बा अरगेनिक मुलि होयि हासार गोबोर हासारजोंल' मावनाय बेबायदि मैगंखौ मोननो हायो बुंनो थाङोब्लाथ' बेबायदिनो बाजारफोराव गुबुन गुबुननिफ्राय फैनाय बायदिसिना मैगं जेरैहाय जिंखा बहल बेफोरबायदिया गासैबो मुलिजोंनो दिहुननाय होननानै बुंजायो बेनि थाखायनो जोङो सानै हयै जोङो बेफोरबायदि मुलि गोनां बा मुलि बाहायनानै बांद्राय मुलि बाहायनाय जे मैगं थाइगं बानलु बेफोरबायदिखौ बाहाय बाहायनो नाङा आरो आरो जोङो गावनि देहाखौ जेरैहाय मोदोम देरनाय बायदिसिनानिफ्राय रैखा मोननो थाखाय जोङो बारा द्राय ओ फास्ट फुड जेरैहाय जांक फुड होनो जोङो बैफोरबायदि जाग्रा बेसाद फोर जोङो खम बाहायबोनाया मोजां आरो जेरैहाय चिकेन पकरा बेबायदिनो एग रल चावमिन मेगि बेफोरबायदिखौ जोङो एसे खम बाहायनांगौ आरो बेयाव माने बांद्राय जोंहा बेफोरबायदिखौ सानफ्रोमबो जायोब्ला बा जानायखौ बेबायदि जाग्रा मुवाखौ जानायखौ हुदा खालामबाय थायोबाथाय जोंहा माने जोंनि मोदोमा। जोंनो नांगौनिबो बारा देरनायाव। माने हेफाजाब होयो बेनि थाखायनो जोङो बै। बायदि मोदोम देरनायखौ ओ होबथानो थाखाय जोङो। थि मुथे जानांगोन बेफोरबायदि जाग्रा जामुंखौ जायालासिनो जोङो जोंनि ओंखाम जेरैहाय फिथाइ सामथाइ मोजां फिथाइ सामथाइ बेबायदि बेफोरबायदिखौ जोङो बासि बासि जानो रोंनांगोन आरो बेबायदिबासो जोङो जोंनि गावनि देहाखौ ओ बाराद्राय अजन बा गिदिर जानायनिफ्राय होब हिथानो हागोन बाराद्राय अजन जानायाबो जोंनि थाखाय जोबोर खैफोद गोनां। जायनि थाखाय जोंनो। अफाद्राय गिलिर बा लद लदो जायोब्ला। जोंनि हान्थु जरा जरा फेन्दा जरा जरा सानाय बेफोरबायदि हुदा। बेफोरबायदि सानाय माबाफोरा जायो आरो सानाय बेराम बेफोरबायदिया जायो आरो फेग्रा मुवा जौ सिगारेट बेफोरबायदिखौबो जोङो। फ्राय बाहायनो नाङा बेफोरो जोंनि हां लानाय बायदिसिना जोंनि लिभार बायदिसिनाखौ थोंजोङै। गाज्रि बा खैफोद गोनां बेराम। बेफोर बायदियाव थोंजोङै खोलैयो बेनि थाखायनो जोङो बेफोर बायदि बेसादनिफ्राय गोजानाव थानो हायोबा सासे गोग्गो मानसि जानो। मानसि हिसाबै थानो हायो आरो जोङो बेमार आजारजों न ाख्रेब जायोबा जों गावखौनो गाव गोग्गो देहाजों अ थांना थानायाव। हेफाजाब मोननाय नङा बा जोङो थांना थानो खस्थ'। मोनबाय थागोन आरो बेफोरबायदि गोग्गो सौसि। लानानै थांनानै थायाबा। दा नोंथाङाबो जोंनि जेरैहाय दा आबहावा बेफोरबायदिनि गाज्रि मोजां नोंथाङा आंनो एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथाङा आंनो आबहावानि सोमोन्दै।
औ हागोन नोंथां। आबहावानि उनावथ' जोंहा जोंनि सोरगिदिं साना बिफां लाइफां दैमारि सानसे मिथिंगायारि। बा सम्पद बा सुबुं सम्फद बेफोरखौ लानानै जोंहा मोनसे आबहावा जों बुंनो हायो आरो नोंथां। जों बुंनो थाङोब्ला आबहावाया आगुनि बा सिगांनि। सुजुनायाव दासिम जोंहा गोबां सोलायबोनायखौ जों नुनो मोन्दों
औ नोंथां।
जाय सोलायनाया जोंनाव मा खहा गोनां गोहोम खोख्लैदों आरो ना नोंथाङा। जायनि गेजेरजों जोंहा माखासे जोंनि आबहावा गुबुंलै जानायखौ जों नुनो मोनदों। बेनि गुबै दायनिगिरिखौ जों बुंनो थाङोब्ला जोङो जों सुबुंफोरखौोननो हो दाबबोनाङो आरो नोंथां।
औ नोंथां औ।
मानो होनोब्ला सुबुंफोरानो जे बुहुमाव थानाय समजोबो मेलेमगोनांसिन बा गुनि गियानिसिन होनना जों बुंनो हायो। अब्लाबो सुबुंफोरानो। बे आबहावाखौ सानफा एफा सानफा एफा गाज्रि खालामनांगासिनो दङ जोङो बुं हायोब्ला जों आवहावा गेब्रेंनायजों जेनबा गुबुंनायजों जों मा जायो होनोबा। जोंहा सावस्रिनि गोबां जेंना जायो जेरै नोंथाङा फोरमायलांबाय। बेफोरबायदिनो जोंहा बार गुबुंले जानायनि जाहोनाव मा जायो होनो जे जोंनाव माखासे हां लानायनि बेमार बा हां लानायाव जों गोब्राब मोनो जों जायखौ आसस्थमा होनना बुङो। बिदिनो समफ्ल'नि बेराम, बिखानि बेराम बेफोरबायदि जेंनाया जोंना सोमजिनो हागौ आरो नोंथां। बेल' नङा जेरैहाय जोंहा ओ माखासे साननि रोदाफोरा जोंनाव थोजोङै गोलैफैयोब्ला बा माखासे गा जि आबहावायाव जों थायोब्ला जोंनाव माखासे बिगुरनि बेरामफोरा सोमजिनो हागौ आरो नोंथां। जायो जोङो दै दै गुदुंनायफोरजोंबो जानो हागौ। बेफोरखौ जों बुंनो हागोन ओमफ्राय जेरैहाय जों गाज्रि दैायाव दुगैब्ला जोंनावथ' देहाफोराव गाज्रि। ओ जे बक्टेरिया जिउसाफोरा जोंनाव बारादेरोब्ला जोंना देहाया गाज्रि जायो आरोना नोंथां।
औ नोंथां औ।
थिग बेबायदिनो जोंहा मा जोंनियाव मोनसे ओ मोन अजन होननाय मोनसे माबा दं आरो थाखो दं जाय जोंहा साननि रोदाखौ जोंनि बुहुमाव थोंजोङै नांफैनायनिफ्राय जोंखौ रैखाथि होयो। बे साननि सोराङा जोंनाव जाय सोरां बेखौ जोङो फानथाव गाबनि सोरां होनो बे सोराङा जोंनि मोदोमाव जोंनि नांफैयोब्ला मा जायो जोंनि देहायावहाय माखासे बिगुरनि बेराम आरो केन्सार बेराम, बेखौ जानायखौ जों नुनो मोनगोन आरो ना नोंथां। खोनादोंना नोंथां? औ औ बिदिनो जोंहा दै गुबुंले जानाय।
ओम दै गुबुंले जानायखौ जोङो मा होनो जोंनि दै गुबुंले जायोबा जोंनाव माखासे बेरामफोरा सनदेरनो हागौ। जेरै बेक्टेरियाफोरा जोङो उदै सिङाव हाबलाङोबा खुगा सिङाव हाबलाङा जोंहा माखासे देहानि लोरबांथि जानायखौ जों नुनो मोनगोन। आरो दैया माबोरै गुबुं होनोब्ला जोङो मा ओ जेरैहाय आबाद फोथाराव माखासे बिबांनि ओ रासायनारि हासार, रासायनारि मुलि, एम्फौ फोथैग्रा, हाग्रा फोथैग्रा बिदि बाहायनाय जोंनाय जायो। आरो बेजों लोगोसे जोंहा हा गुबुंनायाबो बिदि बाहायनायजोंनो जायो। आरो जोंहा दैखौ गुबुंनायाव बुंनो थाङोब्ला माखासे दारिमिनफोरनिफ्राय गारहर जेरै लेखसा दा मैला दै बेखौ जोङो दैमा दैसाफोराव गारनाय जायो। आरो बेजों जोंहा मा जायो जोंनि दैमानि सायाव थानाय माखासे जिबिफोर थायो जायो ना, खांख्राइ बायदिसिना फिसा -फिसौ जिबिफोर थायो बेफोरो मा सानफा- एफा गोमालांनो हमगासिनो दं आरोना बेफोर मैला दैनि जाहोनाव। आरो जोंहा माखासे दैमा दै बा दंग' दंलाफोराव जोङो मा खालामो जिब -जुनार थैनाय देहाफोरखौ फबाबालानो गारहरो। जाय दैखौ मैला खालामनायजों लोगोसे जोंनि जि देहा आरो मोनामनाय बेफोरफोरखौ जोंनियाव हाबफैबा जोंनि देहाया गाज्रि जायो। जेरैहाय जोङो माखासे नाङै जाबोर जाथोरफोरखौ जोङो टाउन सहरफोराव गारहरनाय नुयो। जेरै जोंनि मोनसे दंग' बा ड्रेन होननाय थायो बेफोराव बेफोरखौ बिदि खालामाबालानो जोङो बेखौ मोजाङै सांग्राङै दोननाया मोजां आरोना नोंथां। बिदिनो हा गाज्रि जानायखौ जों बुंनो जे जोंहा हा गाज्रि जायो होनोब्लाथ' जोङो बिफां लाइफां आबहावाखौथ' जोंहा बि बिफां लायफाङासो रैखाथि होगासिनोना नोंथां जे जोङो हां लानायाव अक्सिजेन गेस लायो। एंगारनायाव कारबण्डाइ अक्साइद बिनि उल्थायैहाय बिफां लाइफाङा मा खालामोनो कार्बनडाइ अक्साइडखौ सोबनानै लायो अक्सिजेन गेसखौहाय एंगारो बेबायदिनो ज फारिखान्थिया सोलिगासिनो आरो गोदो गोदायनिफ्रायनो जेरावहाय जोंहा बिफां लाइफाङा मा सुबुं अनजिमा बांनायनि जाउनाव थाग्रा खुलि खालामनो थाखाय जोंहा बिफां लाइफांखौ दानफायनाय जायो। बा हाग्रा सिफायनानै जोङो हादान सिफायनानै थाहैनाय जायो ना अब्ला जोंहा मा माखासे बिबांनि बिफां- लाइफांफोरा खमायो आरो जों आबहावायाव मा दिदमथि गैयि जायो आरो। बिफां -लाइफां गैयाबा जोंहा मा हा गाज्रि जानाय बा हा खुरखानायफोराबो जोंना जानो हागौ। जेरैहाय बिफां- लाइफांनि रोदाफोरासो जोंहा हाफोरखौ हमथानानै लाखियो जाहैबाय। थिग बेबायदिनो औ जोंहा बिफां -लाइफां बिफांफोरा मा हाग्रानि जिब -जुनार, दावउमा- दाउसाफोरनि थाग्रा खुलि होननानै जों बुंनो हायो। जुदि बिफां- लाइफां गैयाबा हाग्रानि जिब- जुनारफोरा बहा थागोन बिसोरो मा जोंनि ओनसोलाव फैनानै सुबुं आरो जिब -जुनारनि गेजेराव मा दाङा बाजि जागोन। आरो जुनारफोरा जानो थाखाय जेबो आदारानो थानाय नङा आरो सानसे समावहाय जोंहा बिफां लाइफां गैयिनि जाहोनाव अखाबो हानाय नोङा जाय अखा गैयिनि जउनाव जोङो आबाद मावनो हानाय नोङा बा जेबो जोंहा ओ जानायानो नोंङा आरो ना दानसाव बालाबारि जागोन जायनि जाहोनाव सुबुं माहारियारि नङा बुहुमाव थानाय माखासे जिउ गोनां ओ मुवा बेसादफोरा जोंहा मा थांनानै थानायाव जोबोद गोब्राब जागोन आरो नोंथां।
औ
जोंहाथ' जे नुनो मोनगासिनो गोबां बिबांनि ओ जेरैहाय जोङो गारि मथर बाहायनाय बेनिफ्राय ओ डिजेल पेट्रलखौ जोंहा गारि मटर सालायनायाव बाहायो बेनिफ्राय ओंखारनाय उखुन्दैया जोंहा ओ मिथिंगायाव जोङो गोरोबना थायो जाय आबहावाखौ गोबां गुबुंले खोख्लैयो आरोना नोंथां। आरो बेजों लोगोसे दारिमिनाव गोबां बिबांनि जोंहा दिहुन थाय दिहुननाय बेफोरबो जोंहा आबहावाखौ गुबुंले खालामो। बि गोबां बिबनि दिहुनथाय दिहुननायावबो जोंहा मा ओ गोबां बिबांनि जाय उखुदै ओंखारो खारखानानिफ्राय बेफोरो जोंना आबहावाजों गोरोबनानै जोंनि आबहावाखौ गोबां गाज्रि खालामो आरो।
उम
बेबायदिनो जोंहा बुंनो थाङोब्ला बेफोरनि सोमोन्दै जोंहा मा खालामनांगौ माखासे सुबुंफोरजों सावरायनांगौ जेरैहाय गामि गामि थांनानै जोङो बेफोरनि सोमोन्दै सांग्रांथि मेल खुंनांगौ आरोना नोंथां। जोंहा